हेल'
औ खोनादोंना हा
अ-अ औ नोंथाङा दायो औ खोनादों नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
औ नोंथां औ नोंथां फ्रि
औ
औ हेलौ
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ अ होनबा नोंथाङा दायो फ्रिबा
औ
टपिकनि सायाव सावरायनोसै ओ बे थफिकयानो जाहैबाय ओ बैसागु
औ औ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
अ अ औ औ होम बा ओ सोंथि सोंथिया जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि राहायै खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमना होदो?
औ बैसागुआथ' जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बैसागोया ओम बैसागोया सेथि आरो नैथि दं माने गिबि सानखालि मोसौ बैसागु आरो नैथि सानखालि मानसि बैसागु आ मोसौ मोसौ बैसागु सानखालि जों मोसौखौ थुखैनो बा गानहोनो थाखाय जोङो लाव फानथाव हालदै बिदि बिबारनि बिदि जों मा काथ्रि बिबार बिदिनि जों माला गानहोनायखौ नुनो मोनो मोसौखौ औ बिदिनो दिग्लि गुथिया बिलाइजों थुखैयो आरो आगोलथ' बिदिनो दैसा बा दैमायावसो मोसौखौ थुखैनो लाङोमोन नङा हमबा नोंथां दानिया बा औ फुख्रि बा फु ख्रिफोरावसो थुखैयो जेन'बा फुख्रि गैयाब्लाबो बिदिनो बैसागो दिनावथ' अखा बार अखा बिदि फैखायो औ दुब्लिफोराव माने एसे गोथौ दुब्लियाव दै जमा जायोब्ला औ बेफोरावबो जों मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो मोसौखौ जों बिदिनो मेथाइ खननानै दोंसे मेथाइजों खननानै माने मोसौखौ थुखैयो आरो जेरैबायदि जों खोजिमा औ फुंखा बिदिनो जों गोखै गोखा गोखै गोखा मैगं जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
ओ बेनि उनाव औ बेनि उनाव जों मोसौखौ बेनि दोनि हामखोनदा हांगारबा हांगारनिफ्राय जों हांगार खौ एरनना लानानै माने जोङो एरनना लानानै ओ थाव गोथांजों थाव गोथांजों फुननानै जोङो फोथा फोननायखौ मोसौखौ नुनो मोनदों। औ मोसौखौ जों थुखैखांनानै मोसौखौ हग हगारना होयो बिदिनो मोनाबाथाय जों गोदान फागाजों खायो। औ बिदिनो जों सेथि बैसागु मोसौखौ हगार हरो। मोसौ बैसागुखौ हगार हरो आरो नैथि सानखालि जों बैसागावथ' सैथ्र' दाननि जोब था खालारनिफ्राय जायो नङा होमबा औ बैसाग ओ सेथि सान औ बैसागोनि सेथि सानखालि जों बयबो माने दुगैस्रां लोंस्रां बिदिनो गावबा गाव न'आवथ' थोगि बा हाथि खाला बिदि लगायनानै जों माने आरो गामियावथ' मोनसे थानसालि थायोना नङा हमबा बाथौ थानसालि औ। बेवहाय थांनानै जों माने उन्दैफोरा बिदिनो गेदेरफोरखौ सनमान लायो। आरो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरनो सनमान होयो।
औ नंगौ।
औ बैसागनि से थारिख खालि जों बिदि खालामो आरो बिदिनो बिनि ओ नै बिनि उनाव जों नै थारिखनिफ्राय बैसागुथ' गासै स्नि सान नङा होनबा नोंथां। जोंनि रंजानाय सानबा बिदिनो स्नि सान आरो बैसागुआव बिदिनो फिथा, सौराइ बा बि फिथा सौराय जौ जखाय बिदि गासै गासैखौबो जों माने बैसागो दिनाव जायो आरो लोङो आरो ना। आरो बिदिनो बैसागुआव जों सोरबा दुखु सुखु थायोब्ला माने गासैबो जेबो बावउगोमालांना बयबो रंजायो आरो बैसागोनि नैथि बिदिनो बैसागोनि नै थारिखनिफ्राय जों मोसायो। बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय माने बयबो ओंखारो आरो बैसागो दिनाव। जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होनोब्लाथ' दखना बा हौवासाफ्रा गामसा फस्रा आर'नाइ रेगे रेगां बिदि गिन्दि सला बिदि गाननानै। माने खाम जथा सेरजा सिफुं बिदि लानानै माने। गामि गामि मागियो।
औ नंगौ।
हेल' औ औ बिदिनो दख- औ बिदिनो मागियो जोंनिथिं आरो मागिब्ला जोंना बिदिनो रां हरो न'खरनिया। औ बिदिनो मोसाखांनानै औ मोसाखांनानै जों। माने लास्टाव मोसाखांनानै जों माने हाना माने पिकनिक बायदि जायो आरो ना?
औ औ औ नंगौ।
औ औ बिदिनो आरो बै औ खोनादों नोंथां। बैसागोनि गेजेरावनो आरो जोंना माने बैसागोनि लास बायदियाव जोंनि गामियाव जायखौ रंजालि बैसागु बुङो बिदि खुङो। बेहाय उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय माने बयबो बेहाय बाहागो लायो। बिदिनो खन्थाइ आरायनाय ग्राया खन्थाइ आरायो मोसाग्राया मोसायो रोजाबग्राया रोजाबो। औ बिदिनो माने जोंना गामियाबो बारा गेदेर नङा बिदिनो गामि दब्रै दब्रा लोगो नांनानै रंजालि बैसागु खुङो आरो मोनसे
अ अ।
औ बिदिनो जों बैसागुखौ बिदाय हरो नोंथांमोननिथिं माबादि खालामो? बैसागुखौ
अ जोंनि नोंथांमोननि बायदिनो खालामनाय जायो बैसागुखौ जेरै नोंथाङा दायो बुंलांदों फार्स्टआवनो जों माने आं बेखौनो बुंसै जे बे बैसागु बे बैसागु फोरबोआ जोंना आबाद आं बेखौ मानो माने
फोरखौ हगारहेरनाय हिसाबै बिदाय हरनाय हिसाबै
औ नोंथां
जोंहा गोदोआव माने नसेम जायोफोरबोआ जेरै मोसौ मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागो ओमफ्राय दाउ अमानि बैसागु नाथाय दानि जुगाव बिदि आद्रा ओरै मोननैल फराय सायाव माने खालामनाय जायो आरो ना जेरै मानसिनि ओमफ्राय मोसौनिया आरो
औ
नोंथाङा बुंलांखाबाय ज मोसौखौ जों थुखैनाय जायो मानाय जायो ओ आंबो एसे बुंसै जोंनिथिंबो बिदिनो आरोना जा बे मोसौ बैसागुआ जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव बेखौ जोङो फयो औ जेराव जोङो माने मोसौखौ फुङावनो जेनेबा मोसौखौ खायोना
औ
नुनो मोनो
औ
बिदिनो गोबां
औ नंगौ औनो नोंथांना एसे नेटा प्रब्लेम ना औ माने मोजां खोनाफैयाखै
औ खोनादों खोनादों आं खोनादों
हेल' हेल'